हेल'
औ
लोगो नों खोनादोंना?
हो
खोनादोंना?
औ खोनादों नों थां नै दा आं ओरैनो जिरायनानै दङ। नोंथाङालाय? मोनसे टपिक लाना फैदोंमोन। औ दे नोंथां।
बर बे जेनेबा ट्रेडिसनेल मुंदांखा ओंखाम ओंख्रि जेनेबा दावजों अनलाजों माबायदि सङो?
औ दे नोंथां फोरमायनो हागोन।
जोन बा दाउजों अनलाजों सङो सङोब्ला गिबियावनो जोङो माइरंखौहाय सोमना लाग्रोनाय जायो। सोमना लाखांनायनि उनाव फास मिनिट एबा दस मिनिटनि उनाव बेखौ उवालाव एबा थ' बिसोराव जोङो जेनेबा उनना लानाय जायो बिनि उनावहाय उम खांनानै जेनेबा अदाबाव अर जरायनानै दैखौ फुदुंग्रोनाय जायो आरो बेयाव ब्ला बिनि सिगाङावनो दाउखौ जेनेबा न'नि दाउ एबा बायनाय बेखौहायो
बुथोरना लाग्रोनानै जेनेबा गिबियावनो बेखौ एवफ्रमना लाग्रोनाय जायो आरो दाउ बेदरखौ ओमफ्राय फारसेथिं जेनेबा दै जानहरनाया जेनेबा गोदौओब्ला
बे देनानै लानाय माइरंखौहायो बेयाव होसननाय जायो आरो बेयावहाय होस'न्नानै जेनब्ला बे होसननायावहाय उम बेयो एखौ एग्लिनाय जायो आ आरो बे जाहाथे इयो अनलाया गोदोयैनि बेनिफ्राय
जेब्ला बे अनलाया गोदौओ एवो जेनबा हालदै माबा माने संख्रि बानलुखौ होनाय जायो आरो ओमफ्राय
बेनि उनावहाय अनलायावहाय खारै होनाय जायो बेयो माने खारैजोंसो जायो नालाय अनलाया बेयो ओमफाय जेनेबा खारै होखांनानै बै दाउ एवखां नानै लानाय दाउ बेदरखौहाय होसोनाय जायो आरो बेनि उनावहाय दसे दस मिनिट एबा फास मिनिट जेब्ला गोदौ होबाय थानानै बेखौहाय मोजाङै गोदौ होनोनानै जेनेबा मोनो अब्ला मोनो बेखौ संख्रि आखिनानै बेखौ खांनाय जायो आरो बेनो माने।
समाय जों दाउ माने।
अनलाजों दाउजों संनाय आरो
औ नोंथाङा दा मबाइजों साम'जों बायदिसैखौ फोरमायनो हागोन नामा औ हागोन नों। गोथां। दे बिदिब्ला आं दायो फोरमायनोसै सबाइजों साम'जों बोरै सङो बेबोथ' जोंनि ह बर' हारिनि मुंदांखा मोनसे ओंख्रि। बिदिबा आं दा। फोरमायलांनोसै।
औ।
सबायखौ जोङो संनायनि सिगाङावनो गिबियावनो एवनानै लानांगौ एवनानै बेखौ सिलपाथायाव बा खायसे उवालावबो उनो बा सोरबा सिल्पाताव सौवो बेखौ सौनानै दसे समनि थाखाय माने। सोमनानै दोननाय जायो जाहाथे बिनि बिगुरा बिनि मोदोमफ्राय एक्सट्रा जायो। बेखौ सोमनानै। दोननानै दसे बे समावनो जा साम'खौ बेयाव होनो लादों बे साम'खौबो साफा खालामनाय जायो माने बिनि मेगन होनाय। खौ बोखा गारो आरो बेखौ दानसनानै जाहाथे जों बेखौ सोबनानै ज हानाय बायदि संबा जेरै जों मोजाङै जानो हानाय बायदि बेखौ नायनानै जों बेखौ दानस'नानै साफा खालामनानै जोंनि जाथ'ना बायदिखौ नायनानै साफा खालामनानै। दोननाय जायो आरो। बेखौ जों साफा खानानै। दोनदो आरो बे जों दे सबाय सोमनानै दोन्दोंमोन बेखौबो बोखांनानै आराम सुनानै लाग्रोदो बेनि उनाव दसे थानानै सबायखौ आरामनो रुना लादो आरो। साम'खौबो एक्सट्रा साइद फारसे खादैफोरजों आराम एवनानै लादो जेब्ला साम'आ मोनो अब्ला संख्रि बानलु बावनो होखाजोबनानै लादो नोङो बिनि उनाव बे सबायाइ जे नों रुदोंमोन गोदौहोदोंमोन बेखौ नोङो। बे सबाइ अदायाव साम'आव होना होदो आरो साम' होना होनानै जेब्ला बियो गोदौो एबा मोनो होमबाना जाजानाय जायो अबा बेखौ खांनानै नों जानो हासिगोन आरो आरो बे। बेखौ संनायनिबो माने गुबुन गुबुन माबा थायो गाव जाय जेरै मोजां मोनो संना बेबायदि संनानै जायो आरो। आं दा जेरै जोंहा संना जायो बेबायदि। थानाय जाबाय आरो।
जेनेबा आं दायो।
खारैखौ माबै बानायनाय जायो आं बेखौ फोरोनानोसै एसे गिबियावनो जोंहा।
थालिरनि थालिर मादाखौहाय दाननानैह बेखौ फोरानना लागोनाय जायो जेब्ला साननै सानथाम फोराननाय जायो जेब्ला बियो खामनायनि। माबायाव फैयो बेखौ जोङ सावनाय जायो आरो।
बेखौहायो सावनानै। दैजों सिुथुमनानै लादु बायदि खालामनाय जायो आरो ओमायो बिदि जों मानानै खालामबाबो जायो सिुफ्रुमनानैबो दोननो हायो
बेखौ बिदि सावनानैहाय बिदि दोननाय जायो आरो खाराया जेनेबा गोबां माबाजों जायो जेरै गय बिगुरजोंबो जायो ओं इ थालिर माबा थालिर बिफांनिफ्रायबो जायो जेनेबा मादाबो जायो बिफांबो जायो आरो आरो सबाइ सबाइनि बिफांफोरजोंबो जायो आरो बे मा होनो खाराया जेनेबा मोनै मोनथाम माबाजों जायो आरो लाइफांफोरजों दा नोंथांनाव आङो नाफामनि नाफाम बानायनाय आदबखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
उम
दे बिदिब्ला आं दा फोरमायनोसै ओम नाफाम बानायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो नांगौ औवा हासुं औ जों बे औवा हासुंखौ दाननानै रेडि खालामनानै दोनखाबा मोजां आरोना मानोना नों उनावथ' हाखु दा खु हाब्रब आनालाय आरो गि सेकेणडआवनो नांगौ जोंनो ना गोरान जायो जोंनि जायो जोंनि न'आव गुबै फोराननानै दोननायबा साबसिन जायो आरोना। जोंनो ना गोरान नांगौ आरो थास' नांगौ थास'नि देन्था थास' बिफ फां बेखौ ना गोरानखौ जोङो आराम देना लानायनि उनाव बे थास'खौबो नांगौ बिबांनि जखा लानानै देनानै होनाय जायो बे नाफामाव द' मोननैखौ खौबो दा आरामनो उनावहायो ना गोरानखौ देखांनायनि उनाव थास'खौबो देखांनायनि उनाव आरामनो लगायनांगौ मोननैखौबो जेब्ला बे लगायनानै जायो लगायनानै जायो बेखौ बे हासुङाव सोनानै दोननाय जायो आरो बे हासुङाव सोनानै दोननानै माबाखौनो हासुङाव सोनानै दोननाय बे ना ना गोरान थास' लगायनायखौनो नाफाम बुङो आरो बेबो लोगो लोगो जाया माने सम दोननांगौ ओम बेखौ जोङो। ङो गोबाव गोबाव सम दोननानै जानो हायो आरो।
उम।
बेफोरखौ माने बाहेरायावबो मोनो खिन्थु जों न आव बानायनानै जानाया मोजां बुस्थु आरोना मोजांसिन साबसिन मानोना बाहेरनि बानायनाय गुबुननि बानायनायाथ मोजां गाज्रि जों बेखौ बेसेबां मिथिया नालाय आरो गुबुनफ्रा माबायदि बेखौथ जों इसेबांबो माबायदि बानायो बेखौथ जों इसिबां मिथिया खालि जों नआव बानायनायखौ जों मिथियो नआव थ जों बिदिनो बानायो ना गोरानफोरोनो लानानै जाहाथे मोन न ना गोराना आराम दानो अब्ला औवा हासुं लानानै थास देन्था लाबोनानै देनानै ना गोरानखौबो देनानै औवा औवा हासुङाव सोनानै बे थासजों बेजोंखौ लगाय ना गानखौ लगायनानै आराम सोनानै दोननाय जायो आरो हासुंखौ खाथेनानै।
औ।
बेनो आरो नोंथां।
दा नोंथांनाव आरो नारजिजों मा माबायदि सङो फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। औ नारजिजों अमा संनो थाखायनो जों गिबियावनो नारजि नांगौ जायो नारजि गोरान। नारजि गोरानाथ जो जोंनियाव बर फोरनाव बयनियावबो थाखाजोबो अनो बुंजायो। मानोना बेबो जोंनि नारजि अमायाबो जोंनि बर हारिनिनो मोनसे पार्ट नालाय
उम।
गो ओंख्रि दा नारजि ओंख्रि संनो थाखाय गिबियावनो नार्जि गोरान लानांगौ जायो माने अबावबा नार्जियाथ जोबोर गोखाबो थायो आरो अबेबा नार्जिया बारा गोखा खा गैयि बिदि दंना स जाय नार जिया जोबोरैनो गोखा जायो बेखौ फार्स्ट माने रुनानै बिनि बिदैखौ गारगारनाय जायो फार्स्ट जाहाथे बे एस गोबां बिबांनि गोखा जाया माने जों जानो हाथावना बायदि जायो बिनि थाखाय बेखौ रुगारनानै। गारो आरो गिबियावनो दा बे नारजि ओंख्रिखौ संनायावनो गिबियावनो बेखौ रुगारनानै गारो दसे रुगारनानै गारनायनि उनाव बेखौ आराम रुफिनो जेब्लासिम बियो आराम दुफु दुफु माने जाथावना बायदि जाया अब्लासिम बेखौ रुयो रुनानै बे जाहादे जों अमा बेदर बेयाव होनो थाखाय लादों बेखौबो आराम सुनानै साफा खालामनानै बानलु संख्रि होनानै आराम एवनाय जायो। जेब्ला बे नारजि नारजिआ जेब्ला नारजिआ रुनानै आराम गोदौओ ग्लब ग्लब जायो बे समावनो बेयाव जोंनिनो जाहैलायबाय खारै खारै नङाबानो बेफोर मैगङा जाया खारैखौ होना होनाय जाबाय बेयाव माने जोंनि जानाय बिबांसिम होनांगौ आरोना इसेबांबो नङा खारैयाथ' जोंनि न'आव बानायनाया ओरैनोबाबो बिराद गोबाब जाखायोना गुबुननिखौथ' जों मिथिलाबायना जानाय जेरै सदाफोराथ' एसेबां मोजां नङा नालाय जों न'आव बानायनानै जानाय खारै बेखौनो होनानै जायो, खारैखौ जों नांगौ बिबांबायदि होनानै लादो आरो जेब्ला बे नारजिया आराम दोफु दोफु जायो जाजानाय बादि मोनो अब्ला बे बेदरखौ होना होसनदो बेयाव आरो दसे समनि उन दसे समनि थाखाय खोबहाबनानै बेखौ गोदौनो होदो जेब्ला बेदरजों नार बेजों आराम गोदौयो एबा बे सम नों जि जिबा जिबा जिबा मिनिटसो गोदौनो होनांगौ आरो बिदि गोदौखांनायनि उनाव नोङो आरामनो नों खांनानै जानो हाबाय आरो बेनि उनाव मानोना बे समावहाय जाथावना महर लासिगोन नालाय जि अमाया माने बेखौबो गावबागाव मथे सङो आरोना जाय जेरै जायो बेबायदि आङो जोंनियाव जेरै जायो बिदि खिथाना होनाय जाबाय फोरमायना होनाय जाबाय नोंथांनो
दे होमबा बिदिब्ला बे थटपिकखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन
औ दे दै आरो फिनि उनाव लोगो मोनलायसिगोन गोदान खोथा लानानै गोदान टपिक लानानै